औ हेलौ औ औ खोनादो दे।
औ अब्ला जोङो अमा बेदर बे आयदानि सायाव फंनैसो राय ज्लाय जागोन ना नोंथां। ओ अब्ला जो आं बे आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ जागायजेननि।
औ औ औ
उम अमाया जाबाय न'आव फिसिजानाय मासे जुनार। जायखौ जोङो। बर'फोरा बा गासैबो सुबुङानो
औ
यो बे अमाया जोंहा आइथिं थोंब्रै जुनार बियो गासै मुवाखौनो जानो हायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो अमाखौ आरो बियो दै एबा हाब्रुआव थायो। बाब गोदान जायगायावबो थायो उम आरो जोङो अमाखौ बायदि रोखोमै बा बानायनानै जायो बायदि मैगंजों जायो जोङो अमाखौ आरो जोंहा अमा अमा अमा लानानै अमा फिसिनानै जोंहा गोबां रांबो आरजिनो हायो आथिखालनि समाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो अमाखौ न' न' फिसिबोखादों जोंहा बांसिन जोंहा अमानो आदार महरै होनाय जायो जोंहा अफ्रि एबा ओंखाम खालाय एबा ओ थास' बा हाग्रानि मैगंखौ रुनानै अमानो होनाय जायो। आरो अमाया ओ खमै बो गोबां फिसा होयो ओ खमैबो जोंहा सातथाखौथ' होखायो बिनिफ्राय जोंहा बांसिनखौनो होयो आरो अमा उम अमाखौ जोङो ओ फालांगिबो खालामनो हायो अमा गोदानानै जोंहा गोबां रां आरजिनोबो हायो बा अमा फायखारि जानानै बा अमा फिसाखौ फाननानै जों गोबां ओ रां आरजिनो हायो। जोंहा आरो अमाखौ जानाय महराव बाहायनायाव जोंहा ओ गोबाव सम जानो थाखाय जोङो अमाखौ फोराननानैबो जायो नंगौना नोंथां औ औ। अमा फोराननाय टाइमाव जोंहा गोबां सानदुं नांगौ जायो एबा जोङो गिबियावनो अमाखौ रुग्रोनानै ओ रुग्रोनानै उम लानांगौ बिदिबा बांसिन मोजां जायो बेनिउनाव जोङो सान्दुंङाव मोजाङै फोरानना लायोबा जोंहा गारजि जानायनि ओ राहा थाया जोंङो गारजि जायैनि थाखाय जोंहा सान्दुङाव एसे मोजाङैनो फोराननांगौ उम बेनिफ्राय जोङो अमाखौ गोबां रोखोमैनो जानो हायो जेरै ओंख्रि जानो हायो भाजि जानो हायो सावनानै जानो हायो एबा आसार खालामनानैबो जानो हायो। नोंथाङा अमा बेदर बा अमानि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ खोब गोजोननाय मोनदों ओ नोंथांनि गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै आरो नोंथाङा जिहेथु बुंदों बे जोंनि सायाव गासिबो बर'नि गेजेराव सोलिफ्लेबाय थानाय ओ नोंथाङाबोदि आंनाव अमानि बागै ओ सोंथि खालामदों। बेखौबो आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आंबो बुंनो सानदों नोंथांनो एसे ओ हानायखिनिखौ फोरमायहरनो नोंगौ ओ जोंहा अमा बुङोब्ला ओ फेभ्रेट होननाय बुंनाय जायो। जोंनिनो माने ओ जानाय मुवा बेदरनि गेजेराव माने बेयो जोंनि थाखाय ओ बयजोंबो सिनायजानाय आरो मिथिजानाय आरो गोथावसिन होननानै जों बे बेखौ मिथिना लानो हायो। ओ जेराव जोंहा हाबा हुखा बायदिसिना जायोब्ला जोंहा गिबियावनो अमाखौसो जोंहा नांग्रोगौ जायो जाहोनो आलासि दुमजि फोरनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरखौ जाहोनो थाखाय जोंहा अमाखौसो जोंहा ओ गोनांथिसिन नागिरो जोङो ओ ओमफ्राय जोङो अमाखौ फियो नोंगौ फिनानै ओ जोंहा रांबो खामायनो हायो ओ जेराव जोंहा अमाफोरखौ आरो ओ जुदि बेसेन गोसासिन खालामनोबा जोंहा बेखौ खासि खासि खालामनानैबो जों बेखौ बांसिन बांसिन बेसेन गोसायाव फाननो हायो ।
औ ।
औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो बाजारफोराव बो बेखौ फाननानै नखरनि थाखाय मदद राहा मोननो थाखाय जों ओ अमानिफ्रायबो आरजि आरजिना लानो हायो ।
औ औ नोंथां ।
ओमफ्राय बेयाव जोंहा अमानि आदारफोरखौ जोंहा अफ्रि बायदिसिना थास बिलाइ बायदिसिना हानानै जोङो अमानो आदार होनाय जायो । बेनो बिनि आदार । अमानि ओमफ्राय बिदिनो औ आरो बिदिनो गोबां दङ जोंहा राहा खालामलांनो हानाय अमाखौ लानानैबो जोंहा बिजनेस बायदिसिना खालामलांनो हायो ।
औ औ नंगौ नोंथां ।
आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर ओ बुंबावनो सानदों नामा?
औ नोंथां । बुंबाव जागोन जोंहा अ अमानि बाहायनाया जोंनि बर समाजाव बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दंबोफायो एबा जोंहा बरफोरा अमाखौ लानानैनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो मुगै जाबोनाय से हारि होननानै खौबो जोङो गोबाङानो मिथिनो हाखायो बा मोनथिबोदों एबा अमाखौ लानानै जों बर हारिखौ रायनाय बा सोंखारिनायखौबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों बा खोनाबोदों । जोङो बर' हारिखौ अमा जाग्रा बा अमा अमा फिसिग्रा मैला हारि होननानै बेफोरबायदि जोंहा बुंबोनायखौ गुबुन हारिनि रावनिफ्राय जोङो खोनाबोदों । नाथाय आथिखालनि मुगायाव बे अमाखौनो जोङो बांसिन बाहायनायखौबो नुबोनो मोनदों जोंनि ओ खाथि खालानि सुबुं बेबा गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो अमा होनोब्ला जोंहा बर' समाजनि हाबा हुखा गासै बिथिङावनो जोङो अमाखौ बाहायबोखादों जोंहा हाबानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा अमा गैयाबानो बा अमा बेदर गैया होननाय खोनाब्लानो जो हाबाखौ एसे फिसा फिसा बायदिबा ओ मोजां खोनानाय बायदि मोना जोंहा गोदोनि हाबाया खान्थियाव जोंहा बारलाम्फाया अमा खर' लानानै हिनजाव लायनो थांनाय बेबायदि नुथायखौबो बा बेबायदि बाथ्राफोरखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोखादों जोंहा बारलाम्फाया हिनजाव लायनो थांनाय समाव अमा खर'खौ बाननानै जोंहा हिनजाव गोदाननि न'आव थाङो होननानै जोङो खोनाबोदों आरो हिनजाव गोदाननि न'निफ्रायबो जोंहा अमा खर' लाबोयो बेबायदिखौ जोङो खोनानो मोनदों जोंहा आरो बे अमा खर'खौ लानानैनो बारलामफाया गिदिं गिदिं मो फायो बा हिनजाव गोदानखौ लायनो थाङो जोङो जोंहा बर'नि हाबाफोराव जोंहा मासेजोंल' जाया हाबाया गोबां मानै माथाम बेफोरबायदि बुथारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बर' सुबुंफोरा ओ गोबां मैगंफोरजोंनो अमाखौ जानाय जायो जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'नि अमाजों संनाय दोरोङारि ओंख्रै होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरै अमाजों सबाय, अमाजों नारजि, दोलो अमा फाजा औ आरो अमाजों अनला बेफोरबायदिखौबो खोनायो जोङो। बेबायदिनो अमाखौ गोबां रोखोमै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बां-बांसिनानो अमाखौ जोंहा जेब्ला नांगौनि बारा बा ओ अमा बुथारनाय समाव जोंहा गोबां बेदर जयो नालाय बे बेखायनो जोंहा बेखौ दोनथुमनो थाखाय जोङो फोराननानै गोबाव समसिम जायो आरोमा अमाखौ जोंहा सावनानैबो जायो बा औवा हासुङाव सोनानैबो ब्रबनानै जायो। बा उम हमनानै जायो बेफोरबादिखौनो बुंनो हायो जोङो अमा अमा सावनायाव जोंहा अमा अमा बेदरखौ ओ सावनानै बेहाय मस मस्ला मस्लि होनानै जायोब्ला जों गो जों जोबोद गोथाव मोनजायो।
औ औ
आरो नोंथाङाबो अमानि सायाव फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
जोंहा बिदिनो माने अमा बुङोब्ला जेखौ जों गथा मासेखौनो अमा बुंनाय जायो नङा होमबा?
औ औ
बिनि अमानि बेदराबो जेरै मोनथाम मोनब्रै बाहागोआव राननाय जायो नङा होमबा? जेरै ओ मो मेजेम आ बिबु बान्दार बेफोरावबो जों ओ बाहागो लानो हायो नङा होमबा? ओ जेराव जों आ अमा बिबु आ अमा बिथै बेफोरबायदि बिनिफ्राय आइथिं खर'फोरखौ आरो आलादाबो बुंनाय जायो जोङो। औ बे खौ सफारि बेदर होननानैबो जों मिथि मिथिना मोननाय जायो। आरो लोगोसे बान्दार बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो माने ओ मोननाय जायो अमानिफ्रायनो जों माने मोन थाम मोनब्रै रोखोमनि मोननाय जायो। औ अमा मासि बिनि गेजेरावनो जोंङो बेखौबो जोंङो जोबोद गोथ थाव मोनो संना जानो। आला दा आलादा मोननो नागेरो टेस्टिफोरखौबो। औ। बिदिनो आरो मेजेम बायदिसिनाखौ जों बिदिनो ओ नार्जि बायदिसिनायाव होनानै जायोब्ला जों बांसिन मिल'नायखौ मोनो। ओ मोदोम होयोब्ला माने एसेबां जों थावनाय मोना। मेजेमखौ होनोब्ला जों बांसिन मिलौनाय ओ गोथावखौ जों मो नुनो मोनो आरो मोन जायो माने जोङो। औ।
औ नोंथांनि बुंनाया बुंनायफोराबो सैथो जोंहा जेरैबायदि अमाया गोबां बाहागोनि जेनोबा बानायनानै जायो नालाय जोंङो। जेरै आइथिं खर' एक स्रा हारा हु दा बेफोरखोबोसो जायो जोंङो जेरै अमानि लानजायखौबो जायो खोमाखौबो जायो माने अमानि गासै बाहागोखौनो जोङो जानायखौ नुनो मो नो आर माने उम उम बिनि मादावनो जोंहा जेरै अमाया बिराद बांद्राय मेजेमब्ला जोंहा मेजेमखौ गारालासिनो बर'फोरा बेखौबो जोंहा बाहायबावोसो दोन्थुमबावो। दा अमाखौ ओ इसे एवनानै बिनि थावखौ गजासिम एवनानै बिनि थावखौ जोंहा दोनथुमो बे थावखौ जोंहा नार्जि दोलो संनायाव बिराद मोजाङै बाहायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बे थावजोंनो जोंहा गोबां ओंख्रिफोर खौ संफिन फिननो हायो आरो बे अमानि थाव खौ खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोंहा अर खामनाय फोराव फोन्नोबोला माने अर खानाया माने थाय गुस्सु मोनोबा हामो बेफोरबायदिखौ जोङो खोनानो मोन्दों
औ नोंगौ
बे अमा अमा अमा आयदानि सायाव रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दिनैनि बे अमानि आयदाखौ नैबे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे गोजोन्थों बिदिब्ला